हेलौ नोंथां
औ - औ खोनादों
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
अ नोंथाङा होमबा मा खालामगासिनो‌
आं ओरैनो दंथयो जिरायनानै
अ ओमबा
नोंथाङा बेलासिनि साहाफोर लोंबाय नामा नोंथां
औ साहा लोंबाय नोंथाङालाय
औ आंबो लोंबाय साहाखौलाय
औ
होमबा ओ नोंथाङा जेनेबा आं नोंथांनाव माने कल हरनायनि जाहोननो माने मोनसे आङो नोंथांजों मोनसे खौरांनि सायाव सावयसो माने सानदोंमोन आरोना नोंथां
उम
एख माने यिदि जाना
औ - औ रायज्लायजागोन दे नोंथां
औ जेनेबा आङो नोंथांजों ओ बिबारनि बागैसो रायजलायनो सानदोंमोन आरोना नों
औ रायलायजागोन दे
होनबा आङो ओ जेने बा नोंथांनाव माने मोन एसे खोथा सोंनो ना जेनेबा बान मा मा बिबार मा मा बिबारखौ नायनानै मोजां मोनो नोंथां जेबो
ओ
जेनेबा नोंथाङा औ - औ जेनेबा मा मा बिबार नुबोखोबा बा मा मा बिबार?
हम
थाङा मा मा बिबारखौ मोजां मोनो बा नायनानै स समायना नुयो।
उम आंथ मा होनो बांसिन गलाब बिबारखौनो नायनो समायनासिन नुयो।
औ नोंथां।
ओ ओ फ्राय बिबार नुनाया गलाब बिबार नुबाय। कारटनजा बिबार नुबाय ओमफ्राय बिनि उनाव गेन्दे बिबार। ओमफ्राय पराजिता।
औ।
ओ कानसन बिबार। सम्फा बिबार ओमफ्राय इनि उनाव बे बगोन बिलियाना मा होनो? आ बे बिबार खौबो नुबाय। ओमफ्राय। ओमफ्राय। ओ ओ
होनबा आं नोंथांनाव आं आंनि माने नुबोनाय बिबारफोरखौ एसे सावरायनोसै आरो जेनेबा जेनेबा जों बिबार होनदोंबाथ बिबारा मोनसेल नङा होमबा‌। बिबाराथ बिराद बिराद जेनेबा रोखोमनि थायो होनबा गोथां।
औ।
जेनेबा
खोनादों खोनादों।
जों जेनेबा आथिखालाव जेनेबा जेनेबा जबा बिबारा जोंना मोनसेल' नङा माने मोनसेल' गाबनि नङा होमबा नोंथां रोखोम रोखोम बा एबा कालारनि बा रंनि थायो जेनेबा जोंना बबेबा गोरा गोजा बा एबा बा ओरै गुफुर बा औ जबा औ बेनि उनाव आं नुनो मोनो जेनेबा गलाब बिबार गलाब बिबार बिबाराबो बिराद रोखोम रोखोम रोखोमनि थाया होम
दा ओ
औ जेनेबा औ जेनेबा गोजा औ औ औ आरो औ गोमो हक बा गोसोम गोसोम आजिखालिथ' गोसोम गलाब बिबारबो थायो औ आरो उनाव आङो जेनेबा नुनो मोननाय बायदिबा जेनेबा जोंना ओ‌ माने बिबार होनबाथाय जेनेबा अकल नयनायावल बिदि नङा जेनेबा बा जों बिबारा जेनबा ओंख्रि जाजानायबो बिबार दं नङा होमबा ओंखाम ओ जेनेबा आं ओंख्रि ओ औ औ जेनेबा ओंख्रि जानायनि बिबारखौ होनोबा जेनेबा जोंहा सेवालि बिबार आरो बारसिगि कि बिबार आरो बारसे कि बिबाराबो जोंना मोननै माने मोननै दं आरो ना आं नुनाय बायदिबा गो गुफुर आरो
अ अ आं गुफुरखौ नुफेराखै अ गोज्जाखौ जाफेरबाय ओइ ना नाथाय गुफुरखौ जाफेराखै आरो
औ होनोमबा आंनि मिथिनाय बायदिया ना जेनेबा गोख माने गोख गोजाया बांसिन गोखासिन जायो आरो जानायावथ'
ओ ओ
औ आरो इनि उनाव जोंहा औ जाजानाय बायदिबा जोंना खारौ। फानदायबो दङ नङा होमबा नोंथां। औ आरो इनि गाम-गाम्बारि गाम्बारि बिबार। बो जायो नङा होमबा नोंथां।
जोंनिथिं गाम्बारि बिबार जानाय नुफेराखि। आङो मे खोनादों आरो ओमफ्राय जाफेराखै ओ- ओमफ्राय बिनि उनाव। थाइगिर बिबारखौबो जायो।
औ औ औ नोंथां औ आरो। जेनेबा बिबाराथ' दा रोखोमनि थायो दं नालाय। जेनबा बिबारा ओ- खायफा खायफा बिब बारा जोंना जेनेबा ओरै जों। अ बिबार बारालासिनो ओ- बिबार बारालासि। ओ जेनेबा जोंना बि। लायनो जेनेबा जों ओरै सोरगोदिं होनानै बा बेरा बायसा जोङो बिबारखौ बायना लानो हायो। नङा होमबा नोंथां आरो जों औ आरो। अ जोंना खायफा खायफा बिबार दं जाय मानलाग्रा बिबार जेनेबा। मानलाग्रा बिबार दङो आरो जेनेबा हायावबो ओरै गोदो औ औ औ नोंथां औ। आरो जेनेब बा जोंङो खायफा खायफा जेनेबा बिबारखौबो जोङो ओरै माने नायनायावल नङा जेनेबा जोंङो ओरै ओ- मुलियावबो। बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
ओ ओ नंगो
औ जेनेबा अपरजिताखौनो जोङो जेनेबा मोदोम सानाय बा आइ थिं सानायाव बाहायनाय जायो जेनेबा बेखौ ओ-जेनेबा जों बेखौ ओरै। ओ- मुलि बाहायोबा जेनेबा जोङो फार्स्टआवनो बेखौ जों दै गुदुं माने दै गुदुङाव जेनेबा बेखौ जोङो। ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बा एबा। फुङाव लोंजायो आरो बेखौ ओ- माने जोंनि आइ। थिं सानायबा आजिखालिथ आथिं सानाय आखाइ सानाय बोराय बुरि गासिबनाबो जाया होमबा?
जायो ओ जायो।
ओंखायनो माने अपारजिथाखौ जों बिदि लोंनांगौ आरो ना दैयाव। माने ग्लब ग्लब गोदौ होनानै। बेनि दैखौ आरो उम औ औ औ सा बायदि खालामनानै औ औ आरो। बेनि सायाव आङो होन माने लाइ। दा आं गोसोखांदोंखि औ औ। औ जेनेबा जोङो बिबारखौ जोङो मेरला ओ। जोंनि लाइक। ओह गोथार थानसालियावबो बाहायनाय। जायोबा जों एबा जोङो माल ओ आरो एबा जोङो मालाबा जेनेबा जोंनि ओ हाबा हाबाफोरावबो जेनेबा। जोङो बाहायनाय जायो जेनेबा औ जों माला बानायनाय। जायो जेनेबा। हाबा जाबाथाय जों हौवा गोदान बा एबा हिनजाव गोदानो माला। जों जेनेबा बिबार सुनानै। ओ बिब बार गबानि माला सु नानै जों हाबायाव गान होनाय। जायो नङा होमबा नोंथां। आरो जेनेबा जोंहा जेनेबा मालाबा खुसिनि दिन बाथाय फोर मारफोर। औ औ नोंथां।
उम दे बुं गोर।
जेनेबा ओरै सोरनिबा माने एगजामफोर पास जाबाथाय बा जोङो सोरबा गोदोर मानसि लिंहरबाथाय जों बिबार बरायनाय जायो नङा होमबा नों थां।
टिभि अ मान बावनाय जायो। से बाथ्राखौ गोसोखां दों मा होनो बिबारखौहाय जोङो मा होनो। बायदि बायदि रोखोमनि बा मा होनो मोदोमग्रा जेनेबा पारफिउमफोर। बानायनोबो थाखाय माने बाहायनाय जायो। बानिफ्राय गोबा मा होनो रोखोमनि ख्रिमफोर। बैयो बाहायनाय जायो। पाउदारफोरावबो बाहायनाय जायो उम उम
ओ
बिबाराथ' मानसिनि ओ गोबां खा खामानियावनो हेफाजाब होयो नङा होमबा?
औ नंगौ
अ अ
होमबा आं बिनि गेजेरावनो माने ओ नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंहनोसै होमबा नोंथां ओ जेनेबा ओ जेनेबा ओ जोङो बिबारखौथ' जेनेबा ओरैनोथ' मोना नालाय जों बिबारखौ जेनेबा गायनो थाखाय नों मा मा खालामनांगौ माने एसे खिन्थाना होनो हागोन नामा आंनो जेनेबा जों बिबारखौथ' गायनांगोन नालाय जेनेबा बिबारा मोजां थानो थाखाय बां नोंथाङा आंनो एसे खिथाना फोरमाना होनो हा जेनेबा बिबारखौ माबोरै गायनांगौ बा माबोरै जोथोन लाखि बिदिनो नोंथाङा एसे खिथाना होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ बिबारखौथ' गायबाल' जाया जेनेब बा जोथोनबो लाखानांगोन नङाबा दा बोरमा फोरनिफ्रायबो जेनेबा मोसौ बोरमाफोराथ' ओ मा होनो जाखायो नङा होमबा थ' बिसोरखौ लाखिनो थाखाय मोजाङै माने बेरा दुमथेना दोननांगोन आरो मा होनो दै होननानैबो सानफ्रोमबो माने मा होनो जोथोन ओ दो ओ जोथोन लानायजोंल' नङा दैबो होनांगोन आरो सानफ्रोमबो बिबारफोरखौहाय। जेन माने रावबो बोरमा अम बोरमा मोसौफोरा जेनेबा जेन बिबारखौहाय मा होनो इदि खालामनो हाया।
औ नोंथां औ।
थ' दा आङो ओरैनो माने आं जेरै गायो बिदिनो बुंसै आरोना। बिदिनो आङो मा होनो बांसिनानो गोबोर गोबोरखिखौ होनानै‌ मा होनो गायनाय जायो आरोना गोबोर हासाराथ' जोबोर माने मोजांखाना माने बिदि जेबो बिदि हासार बिदि इदि बाहायनाय जाया आरोना।
औ होनबा औ औ नोंथां जोंनियाबो माने गोबोरखिखौनो बाहायनाय जायो आरो
अ अ। ओमफ्राय बेनि उनाव मोनसे बाहायो मा होनो बे मा होनो साहानि सापात जि थायो साहा लोंनायाव बेखौ जेनेबा साहाखौ साहाखौ सिखिखांनायनि उनाव जेनेबा बे मा होनो जिखिनि साफात थालाङोना बेखौहाय मा होनो बिनि माने सिनिफोरखौ थांगार होनो थाखाय माने बिनि साहाफोरखौ थांगार होनानै माने सुखांनानै सुनानै माने बेखौ बिबाराव सारनानै होयो आरोना बिदिबाबो माने बिबाराबो माने थाबनो मोजां जायो आरो बिनि उनाव बोरमा खि बोरमा खिखौ बाहायबाबो बि बिबार बिबारनि बारनाया माने बिदि बिबारा बांसिन बारो आरोना बेखिनिखौ मि थि गौ बिदि बेलग मा होनो बायनानै मोननाय दखानाव बायनानै मोननाय बिदि बिदि बाहेरा माने बिदि बाहायफेराखै आरो दिनैसिम
औ औ औ नोंथां औ औ।
औ।
औ नोंथां। होनबा ओ आं नोंथांनाव माने आं नोंथांनोबो एसे फोरमायना होनसै आरो जेनेबा बिबारखौ माबोरै गायनांगौबा माबोरै जोथोन लानां एसे होनना होनस आंनिफ्राबो जेनेबा जोङो ओ बिबारखौ जोङो नार्सारिनि बा मानिफ्राय बायनानै लाबोनानै जेनेबा हासार बा माने मोनसे टाब थाब जोंनिया थाब होनो आरो जोंनियाव बिदियाव जों हा बा हाजों दै होनानै बेखौ जोङो जेनेबा बा सान्दुं नि जायगायाव माने एसे सान्दुं नाङ जायायाव बिदि दोननांगोन आरो ना ओमफ्रायओनि उनाव जोङो थां होननाय बायदि जेनेबा जोङो बोरमा बा एबा मोसौजों जेने नुइनि जेनेबा बा इदि गाज्रि खालामैनि थाखाय बेरा होगोन सानो आरो दे होमबा नों नोंथां जोंना समाबो जाबोबाय आरो आङो नोंथांजों
अ अ दे होमबा नोंथां ओ नोंथांजों रायलायनानै ओ मो जां
औ औ नोंथां दे औ।